औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां अब्ला जों ओ जानाय लोंनायनि
औ औ जागोन जागोन नोंथां जोंनिबा जोंनि
जि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफोर बेफोरनि सायाव सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन जागोन नोंथां जेनेबा जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनाय ना नोंथां?
औ औ।
उम उम जों जेनेबा गोदोनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय बर' सुबुंफोरा मा मा मा ओंख्रिबा मा मा मा होनो बेखौ जानानै मा होनो थांनानै थाबोदों बेफोरनि बारै ना? उम जागोन नोंथां। उम जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मेरला दं आरोना नोंथां। जोङो मोनफा मोनफायै बुंलांजोबनो हाया खिन्थु जायखिया मोननैसोनि मोननै, मोनथाम एबा मोनब्रैसो बेफोरखौ आं बुंनो सानदों जेनेबा ओरैनो ससे ससेब्लाबो बांद्राय गोथौयै थांनो सानाखै आङो। जोंनि बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जाहैबाय जेन जेनेबा मेरला दं जोङो सबाय साम' दं। आर जे आरो नारजि अमा, अनला दाउ। अनला मेवाइ बेफोरबो आरोना आरो एम्फौ। एम्फौ लाथा आरो बेजोंनो दङ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला आरो दंबावो बिदिनो मेरला दं आरो ना बुं नोंथां बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ आं मा माखासेखौ बुंजोबला आरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बे ओंख्रिखौ जानानै थांनानै थाबोदों आरोना बेखौ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनाय एबा गनायनाय गनायना लानाय जादों। जाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बेखौ जा जाबोदों एबा हाबाफ्राव एबा खेराइफ्राव एबा माबा मोनसे मा होनो फोरबो जाबा एबा ओरैनो आलासि दुमसि फैबा बिदिनो मा होनो अनला ओंख्रिखौ बांसिन जाहोनाय जायोमोन आरोना अनलाजों जों दावजों सबाइजों साम'जों बेफोरबायदिखौ बांसिन जाहोनाय जायोमोन आरोना। उम आरो नारजिफोर नारजिफोरखौथ' जोङो जाबाय थानाय जाया जानाया खिन्थु जायो जानाया ओरैनो खिन्थु बेखौ खम जायो आरोना जाग्राफ्रा ए औ आं दहाय मोनसेखौ बुंलाबावनो बावदों जेरै नाफाम नाफामाबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो गनायनानै लायो जेरै आङो। अनला अनलाजों दावजोंनि संनायखौनो फोरमायनोसै जेनेबा। जानाय लोंनायनि बारैथ' रायलायबोबाय नालाय जोङो जों बेखौ माबोरै संनानै जानांगोन बे जानांगौ बेखौ आं फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां अनलाजों रावजों संनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामग्रो जोङो माइ बा माइरं गोरलै माइरं गोरलैया गोथाव गोथावसिन जायो होननानै जोङो। मोनथियो आरोना नोंथां बे जेनेबा मोनजेनन्नाय माइरं गिबिसिननि मोनसे बिदिनो माइरं बेखौ जायो आरोना ओरैनो जेनेबा माइ बोराइ एबा माइरं बोराइ थजाजायो किन्थु। माइ गोरलैया गोथावसिन जायो होननानै जों मोनथियो जेनेबा जोङो। मेसें बोथोरनिखौनो लानोसै जेनेबा माइरं गोरलै मोनजेननाय माइ गोरलै मोनजेननायखौ जोङो। गिबियैनो मा खालामनाय जायो अनला जागोन जाग्रोनाय जायो आरोना जेरै जोङो माइरंखौ लाबाय लानायनि उनाव जों मा खालामखो जों दसे जेनेबा थामजि मिनिटसो दैयाव सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बोखां दसे थानानै जेनेबा जों बोखांनानै मा खालामो दसे जों दोननाय जायो आरोना दै सर' होनाय जायो बे दै सर' होयोबा जोंनि बैयो। मा होनो माइरं माबानाया सोमनाया बैयो दुफु दुफु गुन मा होनो देयोबा एबा उनोबा मोजां जायो आरोना दै थाबाथ' सिथाबोना। बिनि थाखायनो जोङो दुफु दुफु खालामनो थाखाय दसे फोरानस्रियो आरो‌। बिनि उनाव जोङो गाहेनाव गोदोथ' उवालजों एबा गाहेनजोंसो जोङो। बांसिनानो देबोयोमोन आरोना गोदोनि दिनाव जेनेबा जोंनि दानि बायदि मेसिन। मेसिन एबा माबा माबा मेचन कारेन्टजों होनानै जोङो। जानाय बेफोरबायदि गैयामोन आरोना गोदोहाय थौसि नङाबा उवाल। बेयावसो देनानै जायोमोन बांसिन। बांसिनानो जेरै जोङो उवालाव देबाय उवालाव देनायनि उनाव जोङो दानिया। दोनबाय जों बेखौ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो दाउजों जायोबा जोङो गिबियैनो जोङो लकेल दाउजों जायोबा गोथावसिन जायो जोङो लकेल दाउखौ सिथारनानै लाबोनानै एबा मोजांनो सारायाव पियास सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें बेफोर बेफोरबायदि होनानै जों एवनाय जायो आरोना। अ बांद्राय मस्ला मस्लि जायामोन गोदोनि समाव दानि बायदिथ' दाथ' मेरला। पेकेटनि मस्ला जिरा मा मा दं बुंनोननो थांला गोदोहाय खालि। ओरैनो सिमपोललि जायोमोन आरोना। हाइजें होबाय सामब्राम गुफुर होबाय बानलु होबाय। सामब्राम गोजा होबाय बेनो आरोना गोदोनि मस्ला होननानै बुंनांगौ होनबा। बेबायदिनो जोङो मोजां एवबाय आरोना एवनायनि उनाव जेब्ला बै माबाया मा होनो दाउआ जेब्ला जोङो एसे गावनि बिदैया राननानै बा एसे गोरान जानानै संख्रि बानलु मस्ला हाबनाय बायदि जायोबा जोङो मा खालामनांगौ बेयाव दैखौ होबाय आरोना बे दाउआवनो दैखौ बुरजा होबाय नोङो बेसेबां अनला ओंख्रि संनो नागिरदों बेसेबां दैखौ होबाय जोङो। दिनाव दसे खोबहाबना दोनबाय दसे खोबहाबखांनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बै देनानै दोननाय जोङो अन गुन्दै बेखौ लाबोनानै जोङो मा खालामो बे दै गोदौ गोदौफ्ला हमनायाव जोङो लासै लासै मा होनो हरनाय जायो आरोना जेरै जोङो फारसे आगदाजों हरोबा फारसे आगदा आगसिजों जेनेबा एरनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव एराब्ला बैयो। जेनेबा जोङो अन हरनाय बोयो गोदोनानै लाथा खायोबा बेगर बेगर मायबा फिथर फिथर मोनजायो आरोना बिनि थाखायनो जों एरबाय थाहोलांनांगौ बै जेनेबा जोङो अन गुन्दै हरोब्ला बिनि उनाव जोङो बेखौ हरखांनानै दसे गोदौ होनोनानै मा खालामनांगौ जों खारै होनांगौ जेरै नांगौ रोखोमनि खारै जोङो बेयाव होनांगोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंना खारैनि नङाबा माब्लानो अनद ओख्रिया जाजाया आरो। मिलौनायानो नङा अनला ओंख्रि बायदिखौुननो मोनसायनाय नङा आरोना जों खारै होआबा खारैखौथ' जों गोबां रोखोमनि बानायनो हायो जों जेनेबा बेसरनि बेसरनि माखासे मा होनो बेसर मोनखोन लाबोयो। बिफां एबा लाइ मा होनो बेखौ बेसर सोराना मा होनो बेखौ बेजों बानायनाय जायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि जोोंङो अनला ओंख्रिखौ संनानै सानाय जायो। दानिया नोंथाङा आंनो बिनिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलबानो जाबाय नोंथाङा माखौ मिन्थियो ना नोंथां।
औ नोंथां आंबो ओरैनो बर'नि जि गोदोनि दोरोङारि जानाय बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनोसै ज जोंहा नोंथाङा जे बुंलांबाय बेबो जोबोद म मादों बाख्नायथाव जि बर'नि ओं ख्रिफोरनि सायाव बुंलांबाय आंबो दा फंनैसो बिदिनो बुंनोसै जे जोंहा दि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिफोर दं जेरै जों नाफाम सबाय साम' नारजि ओंख्रि बेफोर गोबां दं आरो अनला दाउ बेफोर आरो दा आङो नाफामफ मा होनो नाफाम आरो सबाय सम सबाय साम' बेफोरखौ बोरै बानै आं बेफोरनि बागै फंनैसो बुंलांनोसै आरो थ' जोंहा नाफामखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोंहा मा होनदों ना गोरानखौ लाग्रोनो नांगोन।
ना गोरानखौ नोंथाङा माबायदिखौ लानोन ना गोरानखौ नोंथाङा
बालाबोथिया नाखौ लायोब्ला मोजां जायो आरो नास्राय नाखौ लायोब्ला मोजां जायो। जि बाजारफोराव फाननाय जि ना बै नाफोरा माने गोखा जायो आरो आरो बेयाव माखासे बालाफोर थानायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो बे बा बाजारफोराव नाफोरखौ नाफाम देनायाव बाहायनो नाङा‌ नोङो न'यावनो गुर नानै बा न'आवनो सारनानै फोराननानै बानायोब्ला मोजां जायो ब गिबियाव जों नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो वालफोराव बा जेनेबा गोदोनि समावथ' उवाला न देखायोमोन बेनिखायनो जों वाल्डआव ब ना गोरानखौ देनो नांगोन गेब्लेजासे मोजां गेब्लेेजासे देेन नांगोन आरो बे देनाय समाव नोंथाङा माखासे जिनिसफोर होफानो नांगोन जेरै जोङो नाफाम देयो एबा थास' बिसं होफायो बानलु होयो सामब्राम गुफुरफोर होयो सामब्राम होयो बायदि बायदि आरो ओम बिदिनो बेफोरखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बैखौ नाफामखौ जोबोद मोजाङै गेब्लेेजासे देग्लि जोबनांगोन आरो जे्ल देग्लिखाङो अ नोंथाङ बेयाव संख्रि सारनानै होदो एसे बिदिनो देयै देयै देखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ दोनथुमनो थाखाय मा होनदों औवा हासुं बाहायनांगोन औवा हासुंखौ ओरैबायदिखौ लानांगोन जाहाथे बिनि फरा गोलाव जायोबा बेयो गानसिया गोलाव जायो औवा हासुङा फारसेखैजाय गानसि गोनां आरो फारसेखजाय गुदुं गोनां जानांगोन आरो बेखौ नोंथाङा मोजाङै साफा दैजों सुनानै लानांगोन आरो। बेखौ सैनांगोन आरो। बिदि सुखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा मा होनदों ओम बेयाव नाफामखौ मो मोजाङै थुसो थुसो ओ सोनांगोन आरो। ओ जाहाथे बेयाव माखासे जायगा खंख्ला जानानै थानो हाया आरो बार हाबनो हाया। बिदिनो मोजाङै थुसो थुसो सोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा होनदों बार हाबनो हायि बायदि होथे थेनानै दोननांगोन माब्रै होथेगोन होनोब्ला जोंहाफ प्लास्टिकफोर दङ थालिर बिलाइफोरखौ जोङो बाहायनायखौ गोदो नुनो मोनो। मोनोमोन दि थालिर बिलाइखौ नोंथाङा मोजाङै जाबखोनै जाबखोथामसो खोब दो खोबनायनि उनाव बै थालिर बिलाइखौ दिरुंजों आरामै खाथेनानै दोनदो आरो खाथेनानै दोनखांनायनि नि उनाव नोंथाङा बार हाबनो हायि बायदि बैयाव मा होनदों ओम ओ हाब्रु हाब्रुजों मोजाङै लिरथेनानै दोननांगौ आरो ओम जाहाथ थे बेयाव बार हाबनो हाया बार हाबोब्ला जि नाफाम बेयो गाज्रि जायो आरो बेयाव मैखुन बेरनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो खाथेखांनायनि उनाव जों नाफामखौम ओम ओ न'सुं ख'नाफोराव दोङो जोङो दोननायखौ नुनो मोनो ओ न'ख'ना न'ख'नायाव मानोना बेखौ ओम गुसु जायगायाव दोनोब्ला साबसिन जायो नाफामखौ गरम जायगायाव दोनोब्ला बियो गाज्रि जायो होननानै जोंहा ओम मा होनो गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय दं आरो बेखायनो जोङो ओम न'आव ख'ना ख'नायाव जोङो ना फामखौ दोन्नायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दोननानै नोंथाङा ब्रै दान बा दाननि उनाव बेखौ आरामै जानो हानाय म-म-महराव मोननो हागोन आरो। बिदिनो जोङो नाफ फामखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ नाफामखौ गाव गोजाबो रोसि फुदुंनानै जानो हायो ओ नाफामजों थ' बिथ'रिजों थ' गोथावदार जायो बेखौबो जोङो जानो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो आरो। बिदिनो जोङो नाफामखौ बेफार फालांगिबो खालामनो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो नो-नुनो मोनो ओ गोबां बर' आइजोफोरानो नाफामनि बेफार फालांगि खालामनायखौ ओम बिदिनो दानि जि दिनावथ' नाफामनि बेसेना गोबां जाबाय ओम जि बे नाफामखौ दानि दिनाव मानसिफोरा ओ मा होनदों बानायनो ओम नागिरला बेनिखायनो बिनि बिबाङा ओम ओ गोबां जाबाय मानोना खम बे खम जिनिसा ओ मोननो गैयै जिनिसफोरा दामा बांसिन जायो बेखायनो बेयो ओ एसे ओ दामा गोजौ जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओम ओ नोंथाङा बायनानैबो जानो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ बायनानै जायाब्ला न'आवबो बानायनो जानो हागोन आरो नाफामखौ आंनि बायदिब्लाथ' न'आव बानायनानै जायोब्ला ओ मोजां जायो आरो मानोना नोङो बायनानै जानाय जेनेबा गुबुननि बानायनायखौ नोङो मिथिया मा मा होदों माबोरै बानायदों बेखायनो नोङो न'आव जेनेबा नाफ फोर दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला नों थां उम दा उम जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोङो ना मोनो बै नाफोर खौ जोङो सारनानै ओ फोराननानै दोननो नांगोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ आरामसे देनानै ओम ओ नाफाम ओ बानायनो हागोन आरो बिदिनो जोंहा गोबां उम मा होनदों आदब बाहायनानै नाफामफुरखौ ओ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो उम जानायाबो गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो होनबोनाय दङ जि नाफाम ओंख्रिखौ सङोब्ला होनदों दोनखुमानो हाया बा सिखुमानो हाया होननानै। मानोना बे नाफाम ओंख्रिखौ सङोब्ला नोंनि न' खाथिनि मानसिफोर बा लामाजों था थाबायलांनाय मानसिफोर गाससिबो बिनि मोदोमनायखौ मोननानै मिथिजोबोनो। बेखायनो जोङो बुंनो ओ बुङो नाफाम ओंख्रिखौ सङोब्ला सिखोमानो हायाबा संखु खुमानो हाया होननानै। नाफामनि मोदोम नाया ओरैबायदि गोसारो जेन उम एखदमबारे बे गुबुन मोदोमनाया ओंखार थारो आरो नाफामनिफ्राय ओम बिदिनो जोङो ओम नाफामखौ सङोब्ला ओ मिथिनो मोनो आरो बिदिनो नाफामाथ' जोबोद गोथाव ओम जिनिस बेखौ खनसे जायोब्ला जाबाय थानो लुुबैयो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङाबो सम मोनोब ब्ला माब्लाबा बानायनानै जानो हागोन आरो ओम नोंथाङा बिदिनो सम मोनथाराब्ला गुबुनफोरनिफ्रायबो बायनानै जानो हागोन खेबसे जानायब्ला नोंथाङा बुजि मोनगोन आरो ज न माबादि गोथाव बा नाफामनि थावनाया माबायदि ओ नोंथाङा उम बेखौ बायनानै जागोन होननानै आङो